हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ।
हेलौ।
औ हेलौ खुलुमबाय। हेल' खुलुमबाय
खुलुमबाय नोंथां
औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय
औ नोंथां
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो
आङो दा
नोंथाङा दाबो ओ
आङो दा ओरैनो दं नोंथां
औ औ आङो नोंथांनो सोलोंथाइनि बागै एसे रायज्लायनो फन खालामनाय जादोंमोन
औ नोंथां
खोनाासनो ना
औ नोंथां खोनागासिनो बुं दे नोंथां औ नोंथां
सोलोंथाइ लानाया समाजाव मा मा सोलायनाय लाबोनो हाखो बिनि बागै बुंनो सानदोंमोन आं
अ औ दे
सोलोंथाइ लानाय जों जोंनि समाजाव गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय दा सोलोंथाइया जोंनि सोलोंथाइ लाना जों जोंनि समाजाव हिनजाव हौवा फारागथि खालामनायखौबो गोमालां गोमालांबाय होननानै नुनो मोनबाय गोदोनि समावहाय जोङो हिनजावसा गथ'फोरखौहाय फोरोङामोन माने ननि खामानि मावनाय मानायावसो बांसिन बाहायोमोन आरो हिनजावसा खौलाय फोरोंनानै मा खालामगोन बिलाइ हरखायोसो बिदि होननानै सोलोंथाइखौ होआमोन हिनजावसानो आरोहाय गोदोनि समावहाय जोङो जेब्ला नुनो मोनदोंदि गोदोनि समाव नुनो मोनदोंदि मा होनो देहा फाहामसालिफोराव जेब्ला सासे आइजोआ गथ' जोनोम होयो अब्लाहाय मा होनो इखौ हिनजावसा जायो अब्ला बे जेब्ला हिन्जावसा जायो अब्लाहाय न'खरनि मानसि फोरा एसेबो खुसि जायामोन एबा बे हिनजावसा गथ'खौ गथ'सा जोनोम जानायखौ बुथारनो मानाय मेरला नुबोनो मोनदों एबा मोनथिनो मोनदों आरो जेब्ला बे आइजोआ एबा बिहामजोआ न'नि बिहामजोआ एबा हौवानि बिसि या जेब्ला हिनजावसा गथ' होनो हाया अब्लाहाय बे बे हिनजावखौ बुथारोबोमोन बेफोरखौबो मेरला नुनो मोनदों हौवासाखौल' नांगौ बेबायदि जायोमोन हिनजावसाफोरा जेबो माबा गैयामोन खिन्थु दानि समाव नुनो मोनोदि जों हिनजाव सासे मानसिना हिनजाव सासे न'खराव हिनजावसा गथ जायोब्ला गोबां बिराद खुसि जायो मानसिफ्रा लक्सिमि जादों होननानैसो हायो आरोना दानि समाव गोदोनि समावथ' बुथारनाय मानायसोमोन हिनजावसा जाबाथाय ओमफफ्राय दानि समाव बिदि सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरोना सोलोंथाइ लानानै बेफोरखौ जों सोलायनाय नुनो मोनबाय आरो गावनाव आब्रुथियावबो लाबोनो हाबाय गावनाव आब्रुथि गावनाव फोथायनायखौबो जों दा सोलोंथाइ लानानै गाव जों गाव मा खालामबा मा मो जां जागोन बेफोरखौ जों नुनो मोनबाय लोगोसे जों गोदो ओन्दै समाव हाबा बिलाइनायफोरखौबो बिराद नुनो मोनोमोन। ओन्दै समावनो बिलाइ हरनाय। एबा जुलि हरनाय बेफोरखौ जों बिराद नुनो मोनदोंमोन दानि समाव बेफोरथ' सोलों थाय लानानै दानि समाव बिसोरो बन्द' जाबाय आरो ना एबा गरनमेन्टनिफायबो बिराद माबा ओंखारबाय जायखौ जों मानो हाया माने हारियारि फोरोगथियाबो गोदोनि समाव बिराद दुङमोन दानि समाव जों बेफोरखौबो नुनो मोनला। मान जोङो दा ज फरायसालियाव फरायनाय मानाय जोङो बेलेक हारि। फोरजोंबो लोगो जानानै थायो मायो जों गोदोनि समाव जों हारिनि थाखाय दावराव दावसि जालायोमोन दा बेफोरखौबो जों बिराद खम जाबाय नुनो मोनला दा।
औ
दाथ' जों बेलेक हारिजोंबो लोगो जानानैनो थायो मिलायनानै आराम मानानै थायो । ज' ज'नो गोदोनि समाव बिदिखौ नुनो मोनामोन। आरो आन्दो फोथायनाया आन्दो फोथायनायाथ' गोदोनि समाव बिराद दङमोन। दानि समाव बेफोरखौबो गोमालांनो हमबायानो होननो हायो गबबा खना खनलायाव दासिमबो दङ खोमा खिन्थु दा दा बांसिनानो गैला होननानै हमनो हाबाय आरो ना आन्दो फोथायनाय फोरावबो सोलोंथाइ लानानै जों बिगियान आरो बिरान्दामिनखौबो आबो गोदोनिफ्रायनो मेरला सोलायनाय नुनो मोनबाय गोदोनिफ्राय मेरला सोलायनाय नुनो मोनबाय जेरै गोदोहाय जोङो मा होनो एखौ गोजान गोजान थांनो थाखाय जोङो थाबायनांगौसो जायोमोन। दा जों बिगियान ओंखा माबानानै जोङो गारि घरा बरननानै जों दा खाथियाव थांनोबाबो जों बयनाबो न'खराव मोनसे नआखि मोनसे गारि थाखायो। दा जों थाबायनाय मानायफ्राबो जोंना खम जाबाय आरो ना बेफोरनि थाखायनो। खस्थ' गैला माने गारि घरा ओंखारनानै जों गोजान गोजान थांनोबाबो जोंना बारा खस्थ' जाला माने नङाबा जों गोजान हान्थि नो थाखाय सानसे साननै गाहाम नांगौमोन सहैनोनो दा जों गारि घरा गा सिबो थाजोबनानै एर'प्लेन बेफोर थानानै जोङो दा सानसेयावनो सफैयो एबा आदा दिनफ्रावनो सहैयो गोजान गोजानबाबो जोङो। हान्थिनो हाबाय बेनो आरोना ओमफ्राय सोलोंथाइयावबो बिगियाना बिराद मदद होदों जेरै कम्पिउटारस कम्पिउटारस दा जों दिरै ए आइ टेक्न'ल'जि खारदों बेफोरो बिराद मदद होगासिनो जों गो समाव बेफोर गैयामोन आं बेखौनो बुंनो सानदों नोंथाङा जोंनि संनाय खावनायनि बागै बर' हारिनि सं संनाय खावनायनि बागै बुंनो हागोन नामा? जिखुनु मोनसे ओंख्रि संनायनि बागै औ दे फोरमायलांदो।
बिदिब्ला आङो जोंनि बर' हारिनि मोनसे ओंख्रिनि बागै खोन्थानोसै नोंथांनो। मारै सङो बिनि बागै ओ आङो बिदिब्ला सबायजों दाउजों मारै सङो बेखौ नोंथांनो एसे फोरमायलांनोसै
औ
गिबियावनो जोङो सबायखौहाय रुनानै सबायखौहाय सुनानै लाग्रोनांगौ। सबायखौहाय सुनानै लानानै दसे फोराननांगौ। दसे फोराननानै लानानै बेखौहाय साराय गुदुङावहाय एवनानै लानांगौ। साराय गुदुङाव एवखांनायनि उनाव बेखौ दसे गुसु खालायनानै दोननांगौ आरो बाहेराव माबाया संग्रायफोरावहाय बिनि उनावहाय सबायखौ हुख्रेमनांगौ खुख्रेमखांनायनि उनाव बिगुरखौ गुहोनो थाखाय उवालावहाय एसे एसे देरामनानै लानांगौ सबायखौ जाहाथे बिगुरा गुयो बिगुरखौ गुहो होखांनायनि उनाव जोङो संग्रायावहाय बेखौ जावफिननांगौ फिन खेबसेबाव फिन खेबसेबाव जावखांनानै लानानै बेखौ जोङो दैयावहाय एसे सुनानै लाफिननांगौ सुनानै लानानै जोङो बेखौहाय दोआवहाय रुनानै लानांगौ संख्रै
थाव होनानै रुनानै लाखां रुनानै लानानै उनावहाय जोङो
लानाय लानाय उनाव जों बेखौहाय रुखुंबा सावजों सानानै दसे दोनथ'नांगौ दसे दोन्थ'खांनायनि उनाव जोङो साराय दस्रा सारयावहाय सारायखौ जाननानै बेयावहाय सारायखौ गुलुं खालायनानै थाव होनानै दाउ बेदरखौहाय एवनानै लानांगौ संख्रै बानलु हालदै मस्ला होनानैहाय बेखौ एवनानै लानांगौ दसे एवनानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो दाउआवहाय दै होनांगौ जाहाथे दाउआहाय जोंना मोजाङै मोजां मोनो
दाउआव दै होनानै लाखांनायनि उनाव बेखौहाय जोङो एसे खोबनानै दोननांगौ एसे खोबनानै दोननानै जेब्लानाखि दाउआ दाउनि दैयाहाय एसे एसे जोब जोबनो हमलाङो रानलांनो हमो अब्ला जोङो सबाइखौहाय सबजोंनि बे रुनानै लानायखौहाय बे दाउ ओंख्रियावहाय होसन हरनांगौ होसननायनि उनावहाय जोङो खारैखौ होनांगौ
औ
खारैखौ होब्लासो जोंना ओंख्रियाहाय मोजां जागोन ना खारैखौ होनानै लानानै जोङो एसे दै होनांगौ जाहाथे ओंख्रिया जोंना लाथाद्राय जाया नङाबा जोंना ओंख्रिया बिराद लाथा जागोन ना ओंख्रिया जाहा जे लाथा जाया बेनि थाखाय जोङो दैखौ एसे होनानै लानांगौ जे ओंख्रिखौ जेब्ला जों दै होयो अब्ला जोङो खोबनो नाङा आरोना जुदि जोङो सबायाइ ओंख्रिखौ खोबगोन अब्ला जोंनि बे सबबाय ओंख्रियाहाय गोदौफावजोबगोन जायनि थाखायनो जों ओंख्रिखौ खोबनो नाङा सबाय ओंख्रिखौहाय औ बेनि उनावहाय जोंङो सबाय ओंख्रिखौ बिदिनो दसे दसे एरबाय थानांगौ आरो ओंख्रिया गोदोयोना दसे दसे एरनानै लानांगौ गौ दसे दसे एरफैबाय थानानै जोंङो बिदिनो ओंख्रिखौ एसे रानहोनांगौ आरो। ओंख्रिखौ एसे रानहोनायनि उनावहाय माबा जोंनि बे गंगार दुन्जिया बेखौहाय सुनानै लानानै हानानै मोंजाङै हाय ओंख्रियाव होनांगौ जाहाथे जोना ओंख्रिया मोदोमो गोथाव मोनजायो। ओंख्रि मोदोमनायनि थाखाय दुनजा गंगार दुन्जाया जोबोद गोनां बेनिखायनो जोंङो गंगार दुन्जाखौ फोनानै लाथारनांगौ। गंगार दुन्दियाखौ फोनानै लानायनि उनाव जोंङो बेखौहाय आरामसे दसे खोबनानै दोननांगौ दसे खोबनानै दोननानै जोंङो बेखौ एरफैबाय थानांगौ बिदिनो दसे खोबलायबाय एरफैलायबाय दसे खोबलायबाय एरफैलायबाय इदि खालामबाय थानांगौ दसे जोंङो जि मिनिटसो जाहाथे जोंनि ओंख्रिया गोथाव जायो गोथाव मोनो बिनि उनाव जोंङो ओंख्रिखौहाय संख्रै संख्रैखौ साखिनांगौ ओंख्रिया जेब्लानाखि जोंना बे गंगार दुन्जिया होखांनाया जोबो बो अब्ला जोंङो खोबखांनानै दसे दसे एरखांनाया जोबो अब्ला जोंङो संख्रैखौ साखिनांगौ संख्रैया जुदि नांदोंब्ला बेयाव संख्रैखौ होनो नांला आरो जोंना जि ओंख्रिया संख्रैया नाङाखैब्ला अब्ला जों बेयाव संख्रै होफिननोसै आरो
उम उम
संख्रै होफिननानै जेब्लानाखि जोंङो संख्रै होखांगोन अब्ला जों बेखौ दसे खोबनानै दोनलायबाय। दसे खोबनानै दोननानैहाय बेखौ जोंङो दोनथ' लायबाय जाहाथे ओंख्रैया मोजांङै मोनो बिनि उनाव जेब्ला संख्रैया नाङो अब्ला जोंङो बेखौहाय खांनानै दोनो आरो नोंथां
औ
ओंख्रैखौहाय
औ।
ओमफ्राय बिदिनो बर' हारियावथ जोंहा गोबां ओंख्रै दङना नोंथां। दा आङो नोंनो मोनसे ओंख्रै खोन्थाबावनोसै नोंथाङा नोंथांनि सिगाङाव बिदिब्ला फोरमायबावनोसां
औ फोरमायलांदो दे
औ। बिदिब्ला आंङो नोंथांनो नाफामखौनो फोरमायनोसै जोंनि बर' हारिनि मोनसे गोनां ओंख्रिखौ
औ
जोंनि बर' हारिनि थाखाय बियो जोबोरैनो गोनांथार जोङो नाफामखौ बानायनो थाखाय जोंनो सिगाङावहाय ना नांग्रोगौ जायो। बे नाखौहाय जोङो बायनानै बायनानैबो लायनांगौ जायो एखमबा समाव एखमबा समाव जोङो खाथि खाला नि दंग'फोराव मोनो नंगौना नोंथां बिनि औ ओमफाय जोङो जायखिजाया जेरावखि मोना नाफोरखौहाय
बेखौहाय जोङो खि गारनानै सोरबा सोरबा खि गारा आरो ना नानि खिखौ
जोङो बेखौहाय खि गारनानै आराम सुनानै फोराननानै लानांगौ नोंथां। नाया जुदि मोजाङै रानाबा बेयो मोजाङै जाया नाफामा जोङो नाफाम देनो थाखाय जोंहा गोबां माखासे बिलाइफोरनि गोनां जायो जाहाथे जोंनि नाफामा मोजां जायो। जेरैहाय जोंहा गोनांथारा जाहैबाय थास'
औ
थास' होयो सोरबा सोरबा मोखोना होनो बेखौ होनो होयो। बिदि होनानैहाय बेखौहाय थास'जों मोखोनाखौहाय देग्लिनानै लायो। देग्लिनानै लानांगौ आरो नोंथां
औ
देग्लिनानै लानानै जों बेखौ एसे मिस मिस देनानै लानांगौ। उनाव जुदि जै ना बे माबा देनायाहाय मोखोनाजों थास जों देनायाहाय जाबाथाय जोङो बे जोंनि बे ना गोरान फोराननानै लानायखौ बेखौ होसननानै होनांगौ आरो। उवालाव देनाय समावहाय अब्लानाखि जोङो नाजों थास'जों मो खोनाजों ज' होनानैहाय बेखौ देनानै लानांगौ जायो। बेखौ जों देना देनानै लाबाय थाबाय। एसे गोबाव देनानै लानांगौ जाहाथे मोजाङै मोजां गेब्लेयो
उ उ
फामा मोजाङै मोजां गेब्लेयोबासो जोंना नाफामा जेंगाव जानाय नङाना जानाय समाव
औ औ
समावबोथ' मोजां नांगोन ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बेनिखायनो नाफामखौ मोजाङै मोजां देनानै लानानै उनाव बेखौ जोङो बयामावहाय सोनानै दोननांगौ सोरबा सोरबा औवानि हासुङावबो सोनानै दोनो नोंथां।
औ औ
जोङो बेखौ नाफामखौ सोनो थाखाय बयाम गिसियाव बा थेमा गिसियाव सोनानै दोना बेखौ जोङो थेमा गोरान बा औवा हासुं गोरान बेफोरावसो सोनानै दोनो नोंथां
औ औ
जाहाथे जोंनि बे नाफामा मुसिया गाज्रि जाया। गोबावहालागै जोरनानै थायो। बिनि थाखायनो जोङो भयामखौहाय सिगाङावनो सुनानै लानानै फोराननांगौ सिं सा मोजाङै फोराननानै लानांगौ आरो नोंथां। औवाफोरखौबो जोङो औवाखौ दाननानै औवाखौ ससे ससे गुसुं खालायनानै बेखौ जोङो औवानि उनावहाय गान्थि गोनां लानांगौ आरो दामनानै जाहाथे जोंनि बे नाफामा सोयोब्ला मोजाङै मोजां थाबथाहोयो।
बिनि थाखायनो जोङो नाफाम बे औवाखौहाय नाफाम दोनगोन औवाखौहाय मोजा ङै दाननानै सुनानै आराम लानांगौ नोंथां। जेब्ला दान दाननानै ला गोन अब्ला जोङो बेखौहाय सान्दुंआवहाय फोरानगोन नोंथां। सान्दुंआव फोराननानै दोनगोन। साननै सानथामसो दोननांगौ जायो नोंथां जाहाथे बे जोंनि बे औवा आरो थेमाफोरा मोजाङै मोजां रानो। बेनि उनाव जोङो नाफामखौहाय
माबायाव औवानि हासुुंआव। आरो थेमायावहाय सोनानै दोननांगौ जायो। बेवहाय बुंजासे सोबा गाज्रि जायो होनो सोरबा सोब्ला। जायनि थाखायनो जों बेहाय बुंजासे सोआ नोंथां। जोङो बेवहाय
थेमाया जुदि गोलावबा जों बेहाय गेजेरसो सोगोन थेमाया जुदि फिसाब्ला जों ङो बेयावहाय एसेसिन सोगोन आरो नोंथां। आरो जों जेब्ला थेमायावहाय सोनानै दोनगोन अब्ला जोङो बेवहाय ओ नारें बिलाइ नारें लेबुनि बिलाइखौ सोनानै दोनो। जाहाथे एम फौ एनलाफोरा जोंनि बे नाफामखौहाय गाज्रि खालायनो हाया। बिनि थाखायनो जोङो नारें बिलाइ खौ सोनानै दोननाय जायो नारें बिलाइखौ सोआबा जोंनि बे नाफामाहाय मुसिनानै गाज्रि जालाङो। नाफामखौ जोङो बेबायदिनो सोनानै दोननानै गोबाव समनि थाखाय दोननांगौ आरो जेब्ला जों सो गोन सो-सोग्रोमोना जायोब्ला जोंनि बे नाफामाहाय मोजां जाया जोंनो नांगौ रोखोमनि बायदि जाया आरो जों जेसेबां मोननो हास्थायदोंमोन बेबायदि जाया आरो नोंथां।
औ औ।
जायनि थाखायनो जोङो नाफामखौहाय गोबाव समनि थाखाय सोनानै दोननांगौ। जेब्लानाखि नै थाम दानसो जागोन अब्ला जोङो बे नाफामखौहाय बाहायनो हागोन जों ओंख्रि महराव जानो हागोन आरो नोंथां। बे नाफामखौ जोंहा संनो थाखाय गिबियावनो सारायखौ गुदुं खालामनानै ला हग्रोनांगौ सारायखौ गुदुं खालामनानै लानानै सामब्राम गोजाखौहाय हानानै फिसा फिसा हानानै थाव गुदुङावहाय होनांगौ थाव गुदुङाव होखांनायनि उनाव सामब्रामखौहाय फिसा फिसा गोजा गोजा जायागौ मानि बेखौ एरबाय थानांगौ एरबाय थानानै लानांगौ आरो नोंथां
उम उम
थानायनि उनावहाय जोङो नाफामखौहाय सामससे बा सामसनै होनानैहाय जोंनि बे सामब्राम एवनाय थावावहाय होनानै लानांगौ सामब्रामखौ होनानै लानायनि उनाव जोङो बेखौ एसे दसे दसे एरबाय थानांगौ नोंथां जाहाथे जोंनि बे नाफामा खामथाबा नाफामाथ' जोंना गोरान एसे गिसि नालाय जायनि जाहोनाव बियो खामथाबो साराय गुदुङा दसेनो खामथाबो बेयो नोंथां जायनि थाखाय जोङो अरखौबो फिसा होनानैसो एवनांगौ जायो बेनि उनावहाय जोङो सामब्राम गुफुर बानलु बेफोरखौहाय सुनानै लानानै सामब्राम गुफुरफोरखौ बिगुरजिरनानै बानलुखौहाय देन्था गारनानै थौसियाव देनानै लानानैहाय जेब्लानाखि जोंनि बे नाफामा एरनानै दसे गोजा जारोम रोम जागोन एसे खामथाब खाम खामथाब रां जागोन अब्ला जोङो जोंनि बे देनानै लानाय सामब्राम गुफुर आरो बानलुखौहाय होसननानै होनांगौ सामब्राम गुफुरजों बानलुजों होसनखांनायनि उनाव जोङो बेखौ एसे फिसा अरावहाय फिसा अर होनानै जोङो बेखौ खोबनानै लानांगौ दसे दसे सम दसे दसे समाव जोङो दसे दसे समनि उनाव जोङो बेखौहाय बोखारनानै एरफैबाय थानांगौ जायो नोंथां
औ औ औ
बेनिउनाव जेब्लानाखि जोंनि बे सामब्राम, बानलु, संख्रि, हालदै, होनायाहायजोबनानै थाङो अब्ला जोङो बेखौहाय दै एसे होनांगौ नाफामा लो नाफामा लोमजासे एसेयै जायखिया आरो बारा बुरजाबो होनो नाङा जाहाथे जोंनि बे ओंख्रिया मोजाङै मोनो नायाहाय मोजाङै मस्लाफोरजों जेन'बा सामब्रामफोरजों मोजाङै गोरोबो बेनि थाखाय नों ओंखायनो जोङो दैखौ होनांगौ जायो दैखौ होनानै खोबनानै लानानै जोङो बेखौ एसे रानथाब होनांगौ जायो रानथाब होखांनायनि उनाव जोङो रानथाबोनायनि जोङो बेखौ फिसा अर होनानैहाय गंगार दुन्दिया होनो हायो गंगार दुन्दियाखौ जोङो बे दै होफुनाय समावनो खानानैहाय सुनानै
आराम बासिनानै लानानै बेखौ फिसा फिसा फिसा हाफ्लेनानैहाय जोङो ओंख्रियाव होनांगौ जेब्ला फिसा फिसा हाफ्लेनाय हफ्लेनाया हाफ्लेनायखौ जोङो होयो अब्ला बेखौ जोङो फिसा अर होनानैहाय। दसे खोबनानै दोनबाय थानांगौ जायो जाहाथे जोंनि बे गंगार दुदिया होनायाहाय जोंनि बे नाफामावहाय मोजाङै मोजां
गलाय मन्दिर जायो।
उ उ।
मिथिबायनाा नोंथां?
औ मिथिबायबाय।
जोङो। बिनि उनाव जोङो नाफामखौहाय खोबनानै लानानै
खोबनानै लानानैहाय। संख्रि साखिनांगौ जायो नोंथां संख्रि साखि संख्रि साखिनांगौ जायो संख्रि नाङाबाथ' जोंहा ओंख्रियानो जाजानो नागिरा ना नोंथां। जायनि थाखायनो जोङो संख्रि संख्रिया जोंहा गाहायसि सिंथार जायो जोंनि ओंखाम ओंख्रि संनायावहाय। बेनि उनाव जोङो संख्रिखौ साखिनांगौ जेब्ला संख्रिया नाङा नाङाखै बायदि मोनो अब्ला जोङो संख्रिखौ एसे होहरदो आरो जुदि जोंहा संख्रिया नांबायब्ला बेखौ जोङो दसे दोननानैहाय खांनांगौ जायो। बिनि उनाव जोङो संख्रि साखिनानै ओंख्रिखौ खांनानै लायो आरो नोंथां।
म म।
अब्लानो जोंनि नाफाम ओंख्रिया मोनो आरोबाव आं नोंनो अनला आरो दाउनि बागैबो फोरमायबावनो हायो नोंथां नों जुदि मिथिनो लुबैयोब्ला।
औ दे फोरमायलांनो हागोन।
औ नोंथां बिदिब्ला आङो नोंनो अनला दाउनि बागै फोरमायनोसै।
औ।
जे नोंथां अब्ला आं नोंनो फोरमायनोसै।